खोनादोंना नोंथां खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों।
औ
आंनि आंनि आवासआ नोंथांनिसिम खोनाहदों ना?
औ खोनाहैदों नोंथां।
अ ओ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रियाव दंना?
औ फ्रियाव दङ।
अ बिदिब्ला नोंथां आं नोंजों मोनसे आयदानि सायाव राय्लायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नों? नोंथाङा हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला जों सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां।
औ दा आयदाया जाहैबाय जोंना गारि मथर ओ जोंना गारि मथर होनोब्ला ओ गोदो माबायदिमोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलिखो बा गोदो जों जोंनि समाव ओ आइ आफामोननि समाव बा आबै आबौमोननि समाव बेसेबां बिबांनिमोन आरो आथिखालाव बेसेबां बिबांनि जानो हमखो बेफोरनि बागै जों गुवारै सावरायगोन ना नोंथां।
औ-औ-औ मोजां।
औ दा गारि मथर बुङोब्ला जोङो सरासनस्रै मोनथिखायो जे
गाइ इन्जिनारि मुवा बेसाद जायनि ओ जाहोनाव जोङो माबा मोनसे ओ खामानिनि थाखाय मोनसे गोख्रैथिजों खारनो थाखाय जोङो बे बुस्थुखौ बाहायनाय जायो आरोखि आथिखालाव जाय बिजों दारिमिनारि बा जोंनि जाय ओ गोनोखोआरि आदबजों दिरुनननाय मोनसे इन्जिन बे इन्जिनखौहाय जोङो ओ हरखाब बा माबा मोनसे ओ नामब्रबगौ मुवा बेसाद बा माबा मोनसे गोजान लामायाव हान्थिनो थाखाय ओ बाहायनायखौ जों गोबां बिबांनि नुनो मोननाय जायो आरो।
दा गारि मथर होनोब्ला गोदो ओ जेब्ला जोङो आइ आफामोननि समाव बा आबै आबौमोननि समाव ओ इसेबां ओ आथिखालाव जेरै दं इसेबां बिबांनि नुवालासिमानो ओ जोंहा दा ओ गोनोखोयारि आदबजों दिरुननाय नै बे जोंनाखि ओ इन्जिनारि मुवा बेसाद बेफोरखौ जों गारि मथर ओ बाइक स्कुटि जों बेफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ।
औ दा जोङो बे गारि मथरखौ जों मानि थाखाय बाहायनाय जायो होनोब्ला जोंना सरासनस्रायै जों मिथिखायो बुजिखायो ओ जोङो गोजान लामा हान्थिनो बा जोंनो ओ थांलाय फैलायाव गोबाव सम लाया लासे ओ
गुसुं समावनो जानाय बा खम समनि भितोरावनो जोङो बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ जोङो ओ सल्भ खालामनो हानाय बा सुफुंनो हानाय बेफोरबादि ओ थांखियै जोङो बे नोंथां।
औ औ।
आंनि आवाजखौ खोनादोंना नोंथां?
अ थाथा थुथा खोनादों नोंथांना टावारा बारा थिग नङा।
अ। एबार खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनाबाय।
औ दा गारि मथर बा जोंना बे इन्जिनयारि गोनोखोआरि आदबजों बानायनाय इन्जिनियारिं मुवा बेफोरखौ जोङो मोनसे खम समनि गेजेराव
उ
जोंहा जि जिबा किल'मिटारसो गोजानाव थांनांगौ जायोब्ला जोङो बेखौहाय गोबाव सम खालामालासे जोंनि बिजों दारिमिनारिजों जि गोनोखोआरि आदबजों बानायनाय ओ इन्जिनारि मुवा जों बेखौहाय बाहायनाय नुनो मोनो आरो आरो बिनि जा ओ बिनि जा जोहैनो जोङो खम समनि गेजेरावनो बायदिसिना गोबां खामानि गोबां रोखोमनि खामानिफोरखौ जोङो मावफुंनायखौहाय नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ।
आंनि आवाजखौ खोनाहैदों ना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
हेल' नोंथां
हेलौ खोनादों नोंथां खोनादों
हेल'
हेल'
नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादों ना
खोनादों खोनादों हेल'
हेल'
हेलौ हेल' हेल'
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
हेल'
खोनादों खोनादों नोंथां
हेल'
हेल' हेल' हेल' हेल' हेल'
हेल'
खोनादों ना नोंथाङा
नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादों ना
खोनादों खोनादों हेलौ
हेल'
हेलौ दा आङो दान्दिसे सम सावरायनोसै गारिनि सोमोन्दै जोङो गोदो गोदाय माने गारिखौ जोङो जोङो माने गराइ गारि बारि बायदिफोरजों जोङो माने बिदिनो लांलाय लाबोलाय बायदिफ्राव जोङो बाहायोमोन बिदिनो गराइ गारि बायदि बे जोङो सिगां समाव जोङो बाहायोमोन जेब्लासिम गारि मथरफोर गैयामोन बे समाव मानेखौ बाहायनाय जादोंमोन
ह